औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
अम ओ नोंथांजों फिन खनसेबाव रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनदों।
औ हेलौ
बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय।
औ औ
ओ अ-अब्ला जों दा खोला रायज्लायनि ओ सिलनि सायाव रायलायनि जेनेबा खामनि स्किल नांगौ थांना थानो थाखाय मोनसे स्किल नांगौ बिनि सायाव रायलायनो आरो जेनेबा ओ रायज्लाय जागोन।
नोंथाङा मा होन्दों आं एसे मोजां खोनायाखै खोन्थाबावनो हागोनना।
सासे मान मा होनदो जेनेबा रोंगौथिनि सायाव रायलायनाय स्किलनि सायाव
औ औ औ औ दे जायो
नेट प्रब्लेम जादों नामा आंना ओमफ्राय ज जेनेबा थांना थानो रोंगौथिखौ नांथारगौ बिनि सायावनो राय्लायनो आरो जों जेनेबा अ स्किलखौ जेनेबा मानो नांगौ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा स्किलखौ जेनेबा सिक्लिनि सोमो
औ औ हागोन नोंथां स्किल बुं थाङोबा स्किल माने रोंगौथि आरोना जायनि
औ
माने गावबा गावनि माखासे रोंगौथि दङ बेखौनो स्किल होनजायो जेनेबा स्किला ओरैबायदि मोनसे गोनांथार जे नोंथाङा थांनानै थानो थाखायबा माखासे खामानि बा माखासे रोंगौथि गावनि बेखौ नांथारगौ नोङो जुदि रोंगौथि गैयाबा जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हानाय नङा
उम
औ मानो होनोब्ला नों आबाद मावनो थाखायबो नोंनाव माखासे स्किला थानो नांगोन माने आबादनि सोमोन्दै नों थांआ रोंनांगोन रोंगौथि थानांगोन जे बबे समाव मा आबादखौ मावो अब्ला मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन बेबायदिनो नों अबावबा माबा मोनसे खामानि जायखिजाया जेनेबा नोंथाङा इन्डास्ट्रि बा कम्पानिफोराव खामानि मावनोब्लाबो बेहाय माखासे मेसिनारि बुस्थु थायो बेफोराव जुदि खामानि मावनोब्ला बेहायबो नोंथांनि रोंगौथिखौ नांगोन दा रोंब्लासो बे मेसिनफोरखौ सनो हागोन आरो बे मोनसे नोंथांनि रोंगौथि जायनि जाहोनाव जुदि नों रोङाबा नोंथाङा रोङाब्ला नोंथांखौ बे खामानियाव बासिनाय नङा बा लानाय नङा
बेबायदिनो माबा मोनसे दिनै नोंथाङा न'खर बा न' लुनो थाखाय नोंहा रोंगौथि गैय नोंथाङा न'खौबो खानो रोंनाय नङा जे सिगांग्रो न' गंसे लुबा मा मा नांगोन माखौ मावग्रोब्ला न'आ मोजां जागोन बेफोरनि सोमोन्दै रोंग्रोनांगोन नलेजआ थानांगोन ओरैनो जानला मोनला खाबागोथ' न'आ मोजां नुनाय नङाबा जानाय नङा
उम उम उम